अ खोनादों।
अ। होमबा जोंनिया मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों।
औ सावराय जागोन।
अ। आयदा आयदायानो जाहैबाय जोंनि बर' बर' गामिफोराव। खायसे जेंनाफोर दङना बेफोर जेंनाफोरनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन आरो मा मा जेंनाफोर दङ जोंनि बर'
माने गामियारि ओनसोलनि खायसे जेंनाफोर आरोना। नुजानाय जेंनाफोर। सावरायजागोन मोजां आयदा।
नोंथाङानो बुंग्रोदो नङाब्ला
गुबैयै औ गुबैयै गामिया। गामियारि ओनसोलनि जेंना होनब्लाथ' जों गुबै जेंनाखौ जों मिथिखायो जौनि जेंना।
औ औ।
माने गोबां गोदोनिफ्राय जायफोरा फराय बोआखैमोन। माने बांद्राय फरायसुनाय नङा माने लेखा फरायानो गैखाया। बिसोर बांसिन माने गोदोनि। सुबुंफोरा जौआव‌ गब' फबना थायोमोन आरो। जेरैबायदि बै बैसोर सुबुंफोरा मा खालामोमोन गामियावहाय जेखि जाया आबाद मावा मानो मोनफ्रोमबो आबादाव लोगो ज' जानानै खामानिफोरखौ मावोमोन बेफोरफोरखौ ज' जानानै खामानिफोरखौ मावनायहय मावनाय हाव बिसोरो जौ गैयाब्ला जायामोन आरोना बैफोर जौ। खो लानानैसो बिसोर खामानिखौ मावोमोन बैसोरनि समाव थाखा फैसानि एसेबां माने गोनांथि गैयामोन बा नायगिरामोन आरो बिसोरो खालि नायगिरो मा औ जौजों माबा मोनसे जाग्रा मुवा जेरैबायदि बेदरानो जा बेदरथायोबोथ' बांसिन मोजां
बेफोरबायदिखौ लानानैनो बिसोरो माने ओ सुबुं माने गामि ओनसोलाव एसे जेंनाखौ लाबोयो आरो जों दा नुनो मोनो जायफ्रा जौ लोंङै - लोंङै बा-बांद्राय लोंबाय माने उन्दैनिफ्रायनो लोंनानै दासिम जौ लोंबाय बिसोरनि माने मेलेमफ्रा एसे माने गाज्रि जालांङो आरो ल' नंङा माने गोबां गाज्रि जायो जायनि जावउनाव न'खर न'खराव खायसे माने जाथावै जेंनाफोरा माने नुजायोबा सोमजियो आरो
औ
जौ लोंनायनि थाखायनो
उम - उम औ नंगौ
दा थिग बेबायदि जेंनाखौथ' बयनिबो गामियाव नुयो जानांगौ दा नोंसिनि गामियावबो नुयो नंङा होमबा दा बेनि अनगायैबो जोंहा आरो बेबायदिनो ओ न'खरसेया गुबुन न'खरसेजों नायलायनो हायै बेफोरबायदि जेंनाबो नुजायो आरो ओ गामियावहाय नंङा होमबा? दा बेबायदि जेंना नोंसिनियावथ' सोलिखायो जानांगौ
औ - औ सोलियो सोलियो
एसे बुंलांदो नों
अ -अ ओ नों नोंथांङा बुंनाय बायदिनो जो-जोंनि गामियावबो नुनो मोनो गोबांखौनो माने जौ सेरेबजों गुद दो फबनानै थानाय न'खरखौ माने नायै ओमफ्राय जे हौवाफोरा आरो बांसिन हौ फोरानो जोंनि गामियाव बांसिन आं नुनाय नुनाय मानि ओंखायनो हौवाफोरनि एगजामपोल होदों माने हौवाफोरानो माने ओ ओरैबायदि इसोर माने जेबबो मावा खालि अ लोंबायल' थायो लोंबायल' थायो ओमफ्राय ओ ओंखाम जानो बा माबा मोनसे जानो टाइमबाल'स न'आव फैयो आरो ना ओमफ्राय गथ'- गथाय जेबबो फरायनायनि जेबो उदिस गैया हिनजावा मा खालामदों मा खालामा न'खरखौ माबायदि खुंदों जेबबो उदिस गैया हिनजावा सोरनावबा आ सोरनावबा माइ जाव नानै सोरनावबा ओ माइ गायनानै सोरनावबा न' लिरनानै बिदि बिराद माने न'खर खुंनाय जोंनि गामियाव हिनजावफोर नुनो मोनदों आरो ना इनिफ्राय आं बिनिफ्राय ओ मा जायो जोंनि गामियाव बिदि हौवाफोराथ' जेनेबा खबर गैला नालाय फिसा- फिसौ अ गथ' - गथाय एबा हि जाव हौवा माने एबा होनजाव माने जेबो माने उदिस लालाना बेबायदियाव माने जोंनि गामिनिफ्राय हिनजावफोर खारनाया एसे बारा जादो आरोना माने मानो ओं मानो खारो होनबा जेनेबा नों ओ न'खरखौ नायनो थाखाय जेनेबा गावनि थाखायथ' गाव गावखौ इमसनेलि सापर्ट खालामनाय सोरबा सासेथ' नांगोना बिनो बे जेनबा ओंखायनो माने एसे बेलेग जालांबाय आरो ना जोंनकामाव बिदि बहुतथा माने केस नुनो मोनदों आङो जेनेबा ओमफ्राय बिदिनो खारदो आरो ना बहुत हिनजावङानो ओमफ्राय खारनानै बे खारनायावबो माने बिसोरो माने सेलेक्ट खालामनानै लानो रोङा आर ना माबायदि हौवाया जेनेबा मोजां बिसोरो जेनेबा मिथिला नालाय बांद्राय फरायनायबो मानसि नङा ओमफ्राय बिदिनो हमस' हाया ओमफ्राय थांनानै बे हौवायाबो एदि बेबायदिनो हौवा जाफिनो आरो ना माने लोंनाय - जानाय बिदिनो माने मोजां हौवा मोनहैयो आरो ना सेम बिदिनो मोनहैफैनो बिदि बहुदथा केस जानाय नुनो मोनदों आरो बेफोर माने लोंनायनि थाखायनो जाजोबो आरो ना ओमफ्राय गामि औ औ लेखाफोरा औ बेनो ओमफ्राय आरो बिनि अनगायैबो जोंनि जोंनि गामियाव नुनो मोनो माने जोंनि गामियावल' नङा जेनेबा बुहुत गामियावनो खोनानो मोनो बर' गामि गामि बै जोंनिया माने खोमसि फोथायनाय बिदि माबा दंसै ना बिदि फोथायलायनानै माने जेनेबा खासेया सासे सासेखौ नायनो बालायनाय बिदि गामियाव जेनेबा एरलायनानै होनानै बिदि बुरलायनाय बा नांलायनाय नाय हमल बिदि जानायखौ नुनो मोनो आरो ना बांद्राय फरायनायबो नंला नालाय मानसिफ्रा सासे जि बुङो बेखौनो लानोसै बिनिफ्राय नायलायनो हाया बिदि जायो आरो ओमफ्रायथ' बहुत बिदि केस नुनो मोनदों आङो जोंनि गामियावल' नंगा बहुदावनो नुनो मोनदों उम
दा बेबायदिखौनो जोङो मा होनना बुङो जों दायना होनना बुङो।
ओ ओ औ
दा बेनि सायाव रायलायनो हाय ना हायामोन?
औ आं आंनो कनफिउस जादों ओंखायनो बुङाखैमोन आं नामखौ
बेनि सायाव हागोन बायदि मोनदों आरो मानोना बे धोरोमावबो गोलैया
औ जेनेबा औ रायलायनो हागोन बायदि कारन इमान माबा नङा आरो ना वार्डफोरखौ बांद्राय सेन्सिटिभखौ बुङाबानो जाबाय आरो
औ नंगौं माने बिदियाथ' गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखायोमोन आं मिथिनायावबो माने मोनथियो आरो सोरबा आइ फ्राय बा न'खरनि सोरबा गामिनिफ्राय खोनायोमोन आरो दिनै गोदान जोनोम जालाय बाय
अ बे माने जोबनोनो थाङा आरोना जोंनि जोंनि ससाइटियाव माने दासिम दासिमबो सोलियो माने दासिमबो इमान जोंनि मानसिफ्रा इमान फरायबाय इमान माने गोजौ लभेलाव थांबाय थोबब्लाबो माने दासिमबो फोथायो आरोना जेबो प्रुफ गैयाबाबो
नाथाय आं दा मोनसे लाम बाथ्राखौ लानानै साननाय फैयो आरो माने आं सासे सुबुंनिफ्राय खोनादोंमोन आरो जेब्लानो बिसोरो गावनि बे मोनसे बिबानखौ गारनो सम जायो अब्लाना बिसोरो माने गुबुन सासे मानसि ननायागिरनानै बेखौ फोरोंलांनो थाखाय थिरांथा लानांगौ जायोननो
बिदि आंबो खोनादादों खोनानाया
नङाब्ला माने बिसोरो माने गारनोनो हायानो आरो बेबायदि होननाय मोनसे खोनादों आरो दा बेबायदि मोनसे जाथाय नाथाय ओरैबायदि खोनादों जे सासे मानसि बुंदोंमोन आरो जेनेबा बै मानसिखौबो फोरोंजानो थाखाय बियो लुबैदोंमोननो आरो जाय मानसिया गोरोंखा आरो बिनि थाखाय बै मानसि सुबुंनो बियो थांनानै बिजाबफोरखौ बैनि जलंगायाव सोनानै दोनबोयो मोन आरो नों दायो फरायद होननानै नों फरायद फरायनानै सोलोंनानै ला होननानै बिदि बुंबायोमो आरो खिन्थु बै मानसिया मोजां मोनो आरो बै मानसिया मोजांनि थाखाय बियो सानसेबो बे बिजाबखौ दाङासैबो आरो फरायासैबोनो आरो दा बेफोरबायदि जा हाथायफोरखौ खोनाब्ला आं मालाबा समाव साननाय फैयो आरो बेबायदि थारि बिदिनो जामारो नामा होननानै
आं आंनि मिथिनायावथ' आं दिनैसिम माने प्रुफ जेबो नुवाखै फेर न ओंखायनो आं बांद्राय ओ बां फ्राय माने बिलिभ खालामा आरोना
नाथाय अबेबा समावहाय जेब्ला ओ फुजारि बा माबाफोर लाना फैनानै जेब्ला न'खराव माबा मोनसे जादों होननानै सासे सुबुंजों बाथि बा बाथियाव आखाइ दोन्नानै मोनसे ओ मोनथोरनि गेजेरजों जों माने बै जायगायाव थांनानै माने जावखांनानै बुखांनानै दिहुननो हायो जे बे हानायाव बायदिसिना रोखोमनि बेसादफोर मोनफायो आरो बेयो थारैनो सैथो नंगौ ना नङा माने बेखौ आं मेगनजों नुदोंमोन?
आं आं नुफेराखै आरोना नोंथाङा मा माबायदि नुदों जेनेबा माबायदि जाथावना?
अ बे बेयो ओरैबायदिमोन आरो जेनेबा आं नुदों बेवहाय आंनिनो बिदा बायदि जायो आरोना बेहा माने बे रासिया मिलायो नालाय जायनि थाखाय बियो बेखौ लानानै बाथियाव आखाइ दोननानै मोन्थोर रायनाय समाव बे मानसिया माने हारसिंनो खारलाङो आरो माने बेखौ बोनानै लानो थाङो आरो लानो थांनानै जेरावहाय माबा मोनसे मुलि दङ' बा गाज्रि बेसाद दङ' बे जायगायावहाय बे मानसिया थाबथाहैयो आरो। थाबथायाहैब्ला बे जायगाखौ जेब्ला जावनानै नायोना होमब्लाना बेवहाय बा बायदिसिना गाज्रि बेसादफोरखौ मोननो हायो आरो । थिग बेबायदिनो आं डाइरेक्ट आंनि मेगनजों नुदोंमोन आरो ओ उखुमनि सायावहाय जोब औवानि दुबा थायोना
ओम ।
मालि बेफोरावबो माने बिनि आखाइखौ लानानै थाङोमोन आरो बोनानै
हारसिनो हारसिंनो थाङो आरोना बेयो?
औ बे हारसिंनो माने हारसिंनो मोन्थोर रायखांनानै बे हारसिंनो खारो आरो बेखौ राव हमथानो हालिया बाथियाबो माने बेनिफ्राय फिस्लाय लांला आरो आखाइनिफ्राय । बेबायदि जायोमोन आरो ओमफ्राय बेबायदिनो माने बायदिसिना खोथा बुङोमोन आरो बिसोरो मानसियाव अबेथिं दङ' मायो बेबायदि खोथा बुङोमोन आरो । दा बैफोरदि जाथायखौ खोनाब्ला माने मालाबा समाव फोथायनाय फैयो मालाबा समाव फोथायनाय गैया बेबायदि फैयो आरो ।
अ औ ‌
बेफोरखौ लानानै जोंनि गामियारि ओनसोलावहाय सासेया गुबुन सासे जों नायलायनो बानाय मानाय बेफोर जाथायफोरा सोमजिबाय था
औ सोलिबाय थायो माने खायसे खायसेयाथ' माने बेराम जाब्लाबो आरोना मेडे लावबा हस्पिटालाव नायालासिनो माने ओ उमुगा आंखौ इदि खालामदो थुमुगा आंखौ इदि खालामदो होननानै माने गावजोंनो गाव नांलाय खमलाय खालामलायो आरो ना बिदि बुहुत नुनो मोनो ।
उम ।
खिन्थु नायनो थांबाथाय खायसे माने बेरामखौ जेनेबा नों मेडिकेलाव देखायबा मिथिनानै मोनो ना मा बे-बेराम जादोंमोन जेनेबा आदि औ ।
बेजों लोगोसेथ'आरो ओ गोदोनि बायदिसिना बेरामफोरखौबोथ' डक्टर गेयालासिनोबो नायोमोन । दा बेफोरनि सायाव मा बुंनो नों?
औ ओ जेनेबा गोदो औ नायोमोन नायनाया खिन्थु बिदि नङा जे मा होनो इखो मन मोन्थोर रायनानै फोर फाहामदो बिदिथ' नङा जेनबा आयुरवेदिक होननाय बुस्थुआथ' दों खायो जेनेबा जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बे ओ मुलिफोर बाहायसैयोमोन नालाय बे गोदो गोदायनिफ्रायनो माने जोंनि आबै आजै आजौमोनहा मिथियोमोन जे मा मा बुस्थु मा मा रोदा बा मानि बिफां मानि बिलाइआ माने माबायदि माबायाव खा मिथियो जेनेबा बिसोरो ओ एक्सपे एक्सपेरिमेन्ट खालामै खालामै जेनेबा मिथिबोदों आरो ना मा माबे बुस्थु माबेयाव माने खाथिगोन बेथ' जेनेबा मोन्थोर इदिनि माबा माबा गोैया नालाय आं सानो आरोना बे दा जि मानसिफोरा बुंबाय थायो बेयो माबाफोरा अजाफोरा बिदि बिदि फाहामनो हायो होननानै आंनिबा बे जेबो माने प्रुफ होनो हायाखै नालाय ओंखायनो आं बिसोरखौ साना आरोना खिन्थु खायसे माने मोजां मानसि थायोना बे जायनियाव माने माबानि नलेज थायो बे रोदा बुस्थु बा ब बिलाइ बिफांफोरनि बेफोरखौ आं फोथायो आरोना थ माने जायनियाव माने प्रुफ गैयाबा ओरैनो मोन्थोरजोंनो आं फाहामनो हायो एबा माबानो हायो बिखौ आं फोथाय आरोना
नांगौ आं थाङानो बुंनायबा
औ
दा जोङो लाखिथ'लायनोसै नामा
अ अ दे होमबा
उ